हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ।
औ नोंथांङा आंनि
हा
नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजांङैनो खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा होमबा दा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो फ्रिआवनो दंथ'यो नोंथां।
अ खाम जाखांबाय नोंथां?
जाखांबाय नोंथां औ।
अ होम्बा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो माने आयदानि बागैसो रायलायनानै माने फन खालाम जादोंमोन नोंथां औ सावरायजागोन ना?
हागोन दे।
औ जेरै नोंथांजों बैसागुनि बागैसो एसे सावरायनो माने फन खामनाय जादोंमोन।
अ जायो नोंथां औ हागोन दे।
होमबा नोंथाङा बैसागु होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ खोमा ना नोंथां।
औ मोनथियो नों
औ होनबा नोंथाङा एस एसे सुंदयै आंनो फोरमायना होगोना होनो हागोन ना बैसागुनि बाथ्रा बैसागुनि बाग
हायो नोंथां औ हायो नोंथां। ओ माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय माने बैसागुखौ फालिबोखायो नालाय आरो दिनैसिमबो खालामबोयो उम आरो। जोंनि बर'फ्रा माने बैसागुखौ उम स्नि दिन खालामनाय जायो गोदो गोदाय निफ्रायनो स्नि सान खुंबोनाय जायो। ओ बर'नि ओ गिबि बैसागुखौ जोंना मोसौ बैसागु बुंनाय जायो।
औ औ
मोसौ बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव माने फालिनाय जायो आरो। मोसौ बैसागुखौ।
औ नोंथां।
आरो बे मोसौ बैसागु समाव जोंनि बे बर' बर'फ्रा माने गाहाय आबादारिफोर हारि नालाय।
औ।
ओ जोंना माने मोसौजोंनो आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि। बेनिखायनो जोंनि बर' फ्रा मोसौखौ सिबिनो बावामोन आरो बैसागु समाव
औ औ
बेनिखायनो सैथ्र' दाननि जोब था सानाव माने मोसौखौ जोंना बिदिनो मोसौनो गानहोनो थाखाय बिदिनो लाव
औ औ औ
दिग्लिथि बाग्रिखब रायदों बेफोरनि माला बानायनाय जायोमोन। आरो बेफोरखौ मोसौ आरि मोसौनि जि मोसौ फालोखौ माने ज'यै दैमायाव थुखैनो लाङोमोन आरो। थुखैना लांनाय समाव जोंना बर'फोरा जि हानानै लानाय लाव फान्थाव आरो थाबाय जोंना ओरैजाय दिगलिथि बाग्रिखौब ओ हालदै गारला बेफोरबायदिखौ लगायनानै माने
औ
बेफोरखौ माने थुखैनो लांनाय समाव आरो सारै सारै लाङोमोन आरो
औ नोंथां
थुखैना लांनाय समाव माखासे मेथाइफोरबो खनोमोन माने मेथाइ आरोखि जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बि बिफानि खिथेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बादि जा। बारि खनायाव दं बो बुंगला बेबायादि जा गिदिर बुं जांगिला बेफोरबायाददि माने मेथाइ खननानै गोदोनि समाव माने मोसौखौ थुखैयोमोन आरो मोसौ बैसागु समाव
बुंथिगिरि फोरखौ खोनानो हायाखै
नोंथांमोननिख मोसौ बैसागु समाव ओरैनो मा माबायदि खालाम जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंनियावबो बिदिनो जायो आरो नोंथां। जेनेबा नोंथाङानो बुंखाबाय मोजाङैनो। औ बिदिनो जोंना मोसौ थुखैनाय जायो बा मोसौ ग माने माला गानहोयो नालाय।
औ औ
माने बिदि बारिसिंबा माने फोथारखसो जों बिदिनो नोंथां होननाय बायदि माने मेथाइजों खननानै जोङो ओरै होलांनाय जायो आरो बा ओरै माने जों जि हाना लादोंमोन बे फान्थाव होन लाव जा बेफोरखौ जोङो गारनानै गारनानै बे मेथाइखौ खोनानै थाङो आरो।
औ औ।
औ ओमफ्राय बिनि उनावथ' जोंहा मानि एक थारिखैथ' जोंयो माने मानसिनि बैसाखौ जायो नङा होमबा थां । जेरै जोंहा माने औ गिदिर गोलावफोरखौ जों आ माने खुलुमनांगौ माने आबै आबौमोनखौ जोंनि माने मा बाबामोनखौ जों खुलुमनांगौ बा गो गोथार थानसालियाव जोङो माने लुबैनांगौ गावबा गावनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय ओमफ्रायो जोङो बे दिनखालिनो जोङो गोखा गोखै जायो नङा होमबा नोंथां जेरै एक्स' एकथा जोंहा जेनेबा मैगं थाइगं जों माने जोङो बेदरजों जों नोंथाङा मा बेदरजों जानो जे अमा बेदरजोंबा दाव बेदरजों नोंथांङा जेनेबा एकस' एकथा मैगं जानांगौ आरो बेखालि आंथ' माने मा मा जानांगौ माने एकस एकाथा मैगं जाबानो जाबाय जेरै नोंथाङा आ मा मा आ जेन बा ओरै जारिफोर हक बा जेनेबा बिदिनो माने मा जानो गोसो बिदिनो साखम बिलाइफोरबो जाजागोन आरो जेनेबा जायखि एकस एकथा जाबानो जाबाय आरो औ औ थालिर फस्ला
थाराय थाबाय
औ।
थारायखौ सिनायो नों औ औ मानि मुनि
आरो खिफिलेवा बिदिनो माइ सुनद्रि बिदिनो माने मायाबा माबि थाबाय आरो
औ औ
ओमफ्रायो जोंहा ओ औ।
औ दे बुंग्रो
औ औ नोंथां बुं दे।
उम। माने गोदोनि समाव जोंना बर'फ्रा माबायदि रंजायोमोन बैसागु समाव?
औ औ जेनेबा आं मिथिनाय बायदिबाथ' जोंहा खाम खाम जथा लानानै रंजायोमोन आरोना नोंथां?
औ औ औ औ बिदिनो गथ'नि ग थ' बोराइनि बोराइ सेंग्रानि सिख्ला बेफोरबायदि ज' ज' हानजा हान्जा रंजायोमोन ना?
औ औ नोंथां।
औ।
दाथ' जोंहा माने ओ बक्सफोरजोंसो माने खाम ज थायाथ' थायो लोगोसे जोंहा बक्सबो थाफायो नङा होमबा नोंथां? औ औ आजि खालि माने सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा जोंहा माने बांसिनानो आगोलथ जों खुगा खुगा मेथाइ खौनो दाबो जोंहानो दाबो सोलियो खिन्थु आजिखालि जोंहा माइक जों माने खननाय जाबाय आरो आजि खालि बांसिन जोंहा माने एडभान्स जाबाय नालाय जोंहा माने दे माने बिदि देग फोरबो थाफायो बा बक्सआव जोंहा खन्नो मोनो आरो जोंहा माने ओरै खुगा मेथाइआबो थाफायो खिन्थु आजिखालि जोङो ओरै माने आवगोलथ' जोङो सेरजाफोरनिबो बाहायनाय जायोमोन नालाय सेरजाफोरखौबो? आजिखालि जों सेरजाफोरखौ बारा बाहायनाय जाला नङा होमबा नोंथां? माने जों आजिखालि बांसिनानो खाम आरो धल इफोरनिखौसो माने इफोरजोंनो जोङो माने आजिखालि सोलिनाय जायो आरो।
औ औ।
औ औ नोंथाङा एसे जुदि औ। मिथियोबा आंनो फोरमायना होनो हागोन।
अ हागोन दे। ओ गोदोनि समावथ' बांसिन नोंबो बुं नोंनो फोरमायलांखाबाय माने ओ दानि जुगाव बांसिन बिदिनो जोंना बक्स आरि लानानैसो माने रंजानायखौ बांसिन नुसै। गोदोनि समाव माने गामि गामि बयबो गथ'नि गथ' सेंग्रानि सिख्ला बोराय बुरै ज' ज' माने खाम सिफुं सेरजा लानानै रंजाबोयोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो बिदिनो बैसाग बैसागु समाव माने बोसोरनि जे बोसोर बोसोर गोदान बेयाव माने उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ माने सनमान लानाय बेफोरबायदि खालामोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव माने बेफोरबायदिखौ खालामनाय बांसिन नुनो मोनलिया।
औ औ।
उम आरो जोंनिया गोदोनि समाव माने गोबां सम रंजायोमोन ना बैसागुखौथ'?
औ औ।
आरो उम आथिखालनि मुगायावथ' बिदिनो साननै सानथाम खोब जाथारोबा सानब्रै बेफोरनि बाराथ' बांसिन बारलानोना?
औ औ सानथामानो माने औ।
औ आरो साला लोंला उन्दैयाबो गेदेरखौ मान होनो रोंला बेफोरबायदि बांसिन जाला लोंलासो जालांदोंमोन
औ औ
औ ओ जों नोंथाङा जे सेरजा होनदों बर'नि दामजु बेखौ माजों बानाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोननामा,
माजों बानायो
औ औ सेरजाखौ माबोरै बानायनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां आंथ' बिनि बागै बारा मिथिया आरो जेनेबा आं माजों बानायो बेखौ आंथि माने आं मिथिया आरो बेखौ नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हागोन बेखौ।
औ हागोन दे माने जों सेरजाखौ जोंना माने बांसिन बर'नि जि दामजु बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननायानो जाजोबो नालाय बांसिन जोंनाव बांसिन बेयाव बर'नि दामजुआव माने लहाबो थाया लबारबो बांद्राय थाया जोंनिया माने लहानिथ' थाखायानो। बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां औवा बेफोरनिसो बानायनाय जायो। माने सेरजाखौ जोंना माने दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो। दंफाङा जोंना ओ मान्दार मान्दार बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो सिजौ बिफांनिफ्राय बानाय जायो। आरो बे आ सेरजानि जि गोमग्रा बेखौ मा माने बोरमानि
औ।
बिगुरखौ माने होनाय जायो आरो बेयाव सेरजायावहाय। ओ आरो सेरजानि औ सेरजानि जि दिरुं बे माने दोंबा थायो औ। ओ नोंथांङा बैसागु समाव ओरैनो ओजै दहायजो बुंदों ओरैनो मोनस्नि मैगंनि मुं बुंनो हागोन नामा? जोंनि बर'फोरनि माने गोखा गोखै जायोना बैसागुआवहाय।
औ औ नोंथां।
बेखौ आरो मानो जायो मानो थाखाय जायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं मिथिनाया बाददिबाथ' माने बेखौ जोंहा माने बेमार आजार जायैनि थाखाय जा नाय बादि माने आं मिथियो आरो बेखौ।
औ औ नंगौ। ओरैनो मोनस्नि मैगंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
अ नोंथां आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' फाखु
हा हा?
मा होनदों नोंथां? जेनेबा दाहाय आं होननाय बायदि फाखुम होननाय बिलाइखौबो जानो हायो दिंखिया बिलाइ जारि बिलाइ आरो थालिर फस्ला आरो मानामुनि आरो खिफि बेन्दों नोरसिं बिलाइ। औ आरो औ औ। आरो जेरै जोंहा मानामुनि फिसा मानामुनि गिदिर। बिदिनो थाबाय आरो ओमफ्रायो आ रो जेनेबा सिब्रु सिब्रु फोरबो होजायो औ।
ओ होमबा नोंथां जों बैसागुनि बागै गोबां सावरायबायना?
औ नोंथां औ।
उम होमबा एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा ना नोंथां? अ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ दे नोंथां।